हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों?
खोनादों नोंथां।
ओ नोंथांखौ गिबियाव गाहाम हामब्लायथि बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
ओ नोथाङा ओ नोंथाङा जेबो टेकनिकेलि उसुबिदा जायाखै खोनानायफ्राव?
ओहो ओहो थिगआनो आं मोजांखौनो खोनानो मोनो नोंथां।
आदसा थिग दं बिदिबा नोंथां दायो नोंथांजों नैबे मोनसे आयदानि सायाव सावरायना आखायाव लानोसै।
औ नोंथां
औ आइदाया जाहैबाय नोंथां जोङो गामि एरियाफोराव थानानै एबा जों गावनि लकेल एरियाफोराव थानानै जोङो माबोरैहाय रांखान्थियारि ओ थासारिखौ जौगाखां होनानै लानो हायो बेनो।
औ नोंथां बेयो मोनसे जोबोद मोजां आयदा।
औ बबे बबे खामानिखौ मावनानै जोङो गावनि रांखान्थियारिखौ बिनि सायाव सावरायनोसै।
औ नोंथां
नंगौ नोंथां गिबियावनो जोङो जेब्ला बिमा बिफानिफ्राय खांजानानै बाजानानै देरो लावो अब्ला जाय समखौ जाय समसिमहालागै जोंखौ बिमा बिफाया नायो एबा गावसिनि आखाइयाव लाखियो जोंनो नांगौ मानि थाखा फैसाफोरखौ जोंनो होयो नाथाय मोनसे समा समसिमहालागै जोंहा गाव गावनि मोनसे रेसपनसिबिलिटि होननाय खोथा फैयो। जाय समसिमाव जोङो बिमा बिफानिफ्राय एबा सोरनिफ्रायबा हेफाजाब लाबाय थानो आंगायनाय मोनहैयो एबा गाज्रि नाङो गावखौनो नङा होमबा नोंथां? थिग बे समनि सिगाङावनो जोङो जेरावनाखि गासैबो मानसिफ्रानो एबा गासैबो सोलोंसाफ्रानो गासैबो फरायसाफ्रानो सोलोंथाइ लानानै सोलोंथाइ लानानै डिग्रि लाखांनायनि उनाव साख्रि बाख्रि मोनजोबा खायसे गिदिर गिदिर अफिसार्सफोर जाबाय खायसे मोजां मोजां आबादारिफोर जागोन। खायसे मोजां साइन्टिस्टफोर जागोन खायसे मोजां डक्टर इन्जिनियार एबा गोबां बायदि बायदि जब एबा साख्रिफोर मावनानै सोलिनो हागोन। नाथाय माखासेया बेफोर उलथायै गोसो जाया एबा खायसेनि खाफालाव लिरनाय थाया एबा
औ नोंथां
जाखाया साख्रि बाख्रि मावनो बिसोरो गाव गाव इनडेपेनडेन्टलि गावनि आथिङाव गसंनानै माबा मोनसे मावनो हानो।
औ नोंथां
बे बिथिङाव नोंथां जों गुबुननि आन्दोआव थायालासेनो एबा गुबुननि सिङाव थायालासेनो माबोरैहाय जोंङो गावनि खामानिखौ गाव मावनानै जोंङो गावनि रांखान्थियारि गोनां जानायखौ जों स्ट्रं खालामनानै लानो हायो बेनि सायाव दिनै जोंङो जों नुयो जों मिथिगौ खोनायो जोंनाव मोनसे जायगा दङ जोंनाव हा हु दङ जोंनाव खथासेबाबो मोनसे दब्लायबाबो दब्लाय हा दङ। जाय बे हा खन जोंङो गोबां बायदि बायदि खामानि मावनानै जोंङो जों रांखान्थियारि हालोदखौ थिग खालामनो हायो। जेरै हाय नोंथांनाव जुदि मोनसे जायगाफोर दङबा बावहाय नोंङो न' लुनानै नोंङो मोसौ मैसो फिसिनो हायो मोसौ मैसो फिसिनानै नोंङो मोसौ मैसोनिफ्राय मिल्कनि प्रडाक्ट खालामनो हायो गाइखेर दिहुननो हायो। गाइखेरखौ नोंङो साप्लाय खालामनो हायो मार्केटाव। नोंङो गोबां मोसौ मैसो फिसिनानै नोंङो डैरि फार्म खुलिनो हागोन। नोंङो बेबायदि गाइखेरखौ नोंङो सेल खालामनानै गोबां रां आरजिनो हागोन। गोबां गुबुननिफ्राय गाव गावनि आथिङाव गसंनायखौ जों नोंङो गावनो स्ट्रंसिनै खालामना लानो हागोन आरो। बे जानानै थांबाय मोसौ मैसो फिनायनिफ्राय जोंङो मोनसे न'फोर बानायनानै जोंङो बहाय गोबां रोखोमनि आ नैजौ थामजौसो मोसौ मैसो जौ जों फिसिनानै बावहाय प्रडाक्ट दिहुननो हायो गाइखेरनि बे जानानै थांबाय नोंथां। आरो गुबुन मोनसेयानो जाबाय नोंथांनाव जुदि एसे गुवारै हा दङब्ला नोंथाङा
औ नोंथां।
फुख्रि जावनानै बावहाय ना फिसिनो हायो। फख्रि जावनानै आरो बे फख्रियावनो नोंथाङा ना फिनायजों लोगोसे नायाव अदार होनायजों लोगोसे नोंथाङा बावहाय बे फुख्रियाव गुवार गिदिर फख्रिफ्राव हांसोबो हगारनो हायो।
औ नोंथां।
हांसोखौ नोंङो हांसोनि प्रडाक्ट खालामनानै नोंङो हांसो हांसोफोरखौ सेल खालामनानै गोबां रोखोमनि बावहाय रां आरजिनो हायो। जाय रांफोरा नोंथांनि आंखाल नोंथांनि न'खरनि दुखु सुखुआव बाहागो लागोन नोंथांनि जिउआव गोनांथि जानायखौ सुफुंगोन। नोंथांनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासैखौबो सुफुंनो हागोन। बेबो जानानै थांबाय नोंथां नैथि। आरो गोबां रोखोमनि बिदिनो जोङो ओ फार्म खुलिनानै दाउ अमा बोरमा फिसिनानै बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो। जेराव नोंथाङा हमनो लादों अमाखौ नोङो जौ जौसे फिबाय अमानिफ्राय नोङो प्रडाक्ट दिहुन अमा फिसा। अमा फिसाया मासेयावनो जुदि ब्रै रोजा बा रोजा नोंथाङा मोनोबा। अबा अब्ला मा हिसाब खालामदो बोसोराव से रोजा अमा दिहुननो थाखाय अब्ला नोंथांनाव लाख लाख थाखाखौ नोङो बोसोरावनो आरजिनो हागोन खौथि थाखासिम नोंथाङा बोसोरावनो आरजिहैनो हागोन बेबो नोंथां मोनसे जानानै थांबाय। दाना बिनि सिङावनो नोंथाङा बायदि बायदि रोखोमनि दाउफोरखौ फिनो हायो। जाय दाउफोरखौ नोंथाङा होननानै प्रदाक्टबो खालामनो हागोन आरो बेखौ सेलबो खालामहरनो हागोन। बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि खामानि मावनानै जों गावनो गाव खामानि मावनानै जोङो गावनि गावनिनो जोङो मालिक जानानै जोङो गोबां खामानि मावनो हायो लेबार नङा मालिक हिसाबैनो जों गोबां खामानि मावनो हायो नोंथाङा दा बेफोरनि सायाव मा मा मोनदांथिखौ नोंथाङा गावनि एरियाफोराव थानानै एबा गावनि जायगायावनो थानानै गावनि जोनोम गामि थानानै गोबां खामानिफोरखौ मा माखौ मावनो हानायनि राहा लामाखौ नोंथाङा नुहुरो फोरमायनानै होदो
नंगौ नोंथां जोंहा गामि बा न'आव थानानैनो जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो नों बिथाङा जुदि बेफोरनि माखासे गियानफोर दङबा जोंहा गामियाव थनो जेरै नोंथांमोननाय बिदि माखासे गावनि न'आवनो थानानै जेरै हा हु एसे दङब्ला नोंथाङा बेयावनो माखासे दाउ अमा फिसिनाय मोसौ बोरमा फिसिनाय बा आबाद मावनाय बेफोरजों सोलोंलोंनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि जेनाखि जोंनि भारत हादरनि थासारि एसे गाज्रि जियावनो जाना दंखायो जेरै जोंहा साख्रि बाख्रिनि बेलायावहाय गोबां मानि माबा बेखार जेंना बा आनइमप्लयमेन्ट माबा सोंजेननायखौ जों नुनो मोनदों
नंगौ नोंथां
गोबां अनजिमा बांनायनि थाखाय दा जोंहा बेनो मोनसे राहा लामाया साख्रि बाख्रिया गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय नङा आरो जों आथिखालाव नुनो मोनदों गोबां मानि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै सुबुंफ्रा खामानि दामानि बा प्राइभेटफोरावबो नान गभारनमेन्टनि जे माखासे खामानिफोर बेखौबो मोनैनि मोन मोनैखौबो जों नुनो मोन्दों गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लासेयावबो दा बेैफोरबायदि सुबुंफोरा गामियाव थांनानै मासे जायनाखि आबाद मावनाय बा बेफोरबायदि माखासे दाउ अमाफोरनि फामबा बेफोरखौ फिसिनाय बेखौबो सोरखौबा लाजियो बिथांमोनहा गोजौनि थाखनो सोलोंथाइ लानानै नाथाय बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो साख्रि बाख्रियाव बयनिबो थाखाय नङा। ओ जेरै जों ओ बेफोरबायदि जिउआवहाय जेरै लाजिनाय बा उसु मोननाय बा गिनाय बेफोरबायदि थायो आ जोङो जाफुंसार जानो इसेबाबो माबा लाखायो सम लागोन आरो जाफुं जानायबो नङा। दा जोंहा बेनो नोंथां जोंनि आयदाया जेरै जोंहा गामि बा न'आव थानानै मा मा राहा लामा दं थांना थानायनि बा जिउ खांनायनि नङा होमबा।
नंगौ नों
उम दा बिदिनो जोङो न'आव थानानै जेरै दाउ बा अमा बा बोरमा बा मोसौ जों बेफोरखौ माने ओ फिसिनो हायो गाव गावनो बायनानै ओ गावनो रावखौबो रावनिबो सिङाव थानानै खामानि मावनांला रावनिबो खोनासंनांला नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
जेरै आरो जों आथिखालाव नुनो मोनदों सोरखारनिफ्राय माखासे बेफोरबायदिनो स्किम्सफोरबो फैदों। जेरै बेफोरनि सायावहाय एसे एनै रां-राङारि अनसुंथाइ मोननायखौ जों नुनो मोनदों। थिग बेफोरखौ लानानैनो दिनै एसे एसे सालाक सुबुंफोरा बेफोराव बेफोरनि लामाजों खारनानै माने एसे एनै ओ माबाखौ मोननो हादों हेफाजाबखौ मोननो हादों सोरखारनिफ्राय। थिग बिदिनो जोंहा बेल' नङा आबाद मावनानैबो आथिखालाव गोबां माने लाख लाख खौथि खौथि रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै थाङा माबाफोर जेरै मख'नो गोनां गोनां ड्रागन फ्रुइटफोरनि लोगोसे कक औवा बा गोबां माने बिबांनि गोबां बायदि बायदि माने आबादफोरखौ जों मावनो हायो नोंथांनाव जुदि हाया दङबा। जेरै नोंथाङा हाय हा इसिल'बा फिसा फिसौ आबादफोर जेनि मानि एसे मावनानै नोंथाङा एसे रांनि माबा मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरखौ मावो। नाथाय जायफोर बिथांमोना गेदेर गेदेर माने गुवार गुवार बुरजा बुरजा हा दं बिथांमोना ओ ओ गोबां माने बुरजा बुरजा आबाद मावनानै माने गोबां बुरजा बुरजा रां खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों। गिदिर गिदिर माबाफोरनि मावनानै बिदिनो जोंहा ओ आरो दंबावो आबाद। मावनो थाखाय गोबां माने माबाफोर दङ आबाद फोर दङ जेरै फाथो माइ दाथ' माइनि बोथोर दैज्लां बोथोर हिसाबै माइ गायो। दा बैफोर माइ गायखाङोबा बैफोर हाफोरावहाय नोंथाङा गोबां बायदि बायदि माबाफोर बानायनो हायो आरो जों ओरै हाजो ओनसोल बा हाग्रा ओनसोलफोराव नुनो मोनो। गोबां माने बिथांमोना थालिरनि बागान गयनि बागान औवानि बागान नङा होमबा नोंथां। जेरै औवा खौ गायखांनानै नोंथाङा ओ बा बा द' बोसोर उनावनो फाननोबो हायो। जेराव जों गिदिर गिदिर ब्रै बिघा बा बिघा औवाफोर दङबा नोंथाङा आरामसे बेवहाय आ ओ रांखौ माने गोबां मोननो हायो जेरै नै लाख से लाख बाजि रोजा बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदि जोङो औ माबानो हायो आरो बिदिनो गोबां रां खामायनो हायो बेफोरबायदि न'आव थानानैनो
थारैनो नोंथाङा जेरैबायदि बेफोरबायदिया गावारि एबा गावनि ओनसोलाव जेसेबांनो खि खामानि मावा मानो नोंथाङा जिहेथु ओ जेरावनाखि मुलुगाव सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे आंखालफ्राबो बांलाङो साख्रि बाख्रिनि आंखाल जेराव खामानि गैयैनि ओ खामानिनि आंखाल एबा बेखारनि जेंना बेफोरबायदि बेखारनि जेंनाखौ जोङो भारत सरखारारनि थाखायबो बेफोरबायदि ओ जोंनि हादरनि एबा जोंनि हादरसानि थाखायबो मोजां खामानि मावनाय जायो नोंथां नोंथांनि बेफोरबायदि खामानियाव ओ नोंथांनि ओनसोलनिनो गोबां बेखार सुबुंफोरखौ नोङो नोंनि खामानियाव ओ बेखौ एंगेजमेन्ट खालामनानै लाखिनो हायो नोंथां। बेखायनो बेफोरबायदि खामानिया ओ गोबां बिहोमा गोनां नोंथां आरो मावनो थाखाय बयखौबो थुलुंगा होनाया ओ जोंनि थाखाय गोनांथि होननानै आं सानो जेरावनाखि जोङो हादरनि आनइमप्लयमेन्टखौ जोङो एसेबाबो सुफुंनो हायो थारैनो नोंथां जों दिनै बिनि सायाव सावरायबाय दा जोंहा समाबो सौ फैबाय बिदिब्ला नोंथांनिसिम लाखिथ'नायनि थाखाय औ दे नोंथां।